हेलौ
हेलौ औ खोनादों।
दे जोंहा दिनै मागोनि बर'फोरनि बै बर'फोरनि फोरबो मागोनि सोमोन्दै एसे सावरायदिनि।
औ जायो दे। मागोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो।
मागोखौ बर' मा होनो मागोआ जेनेब बा बर'फोरनि गोदोनि फ्रायनो खुंबो जानाय नालाय बर'फोरनि औ माग दाननि जेनेबा माग दाननि गिबि साननिफ्रायनो खुंनाय जायो।
औ मागोनि सिगां औ
मागो खुंनायाव बर'फोरा ओ गोदोनिफ्रायनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथा सौरायाइ सावबोनानै जानायखौ नुनो मोनो गाहायै मागोआ माने जानायनि होननानैबो बुंजायो बेनिफ्राय माखासे खान्थिफोरखौबो लानानै मागोखौ खुंनाय जायो आरो औ
मागो फोरबोआव जोंनि बर'फोरा गिबियावनो माने दमहि खालिनो माने मागो हाबनायनि सि दान हाबनायनि सिगांनो माने जोंहा बर'फोरा माने फिथा लारु बिदिनो बयबो गामियाव उवाल गाहेनजों माने अन देनानै फिथा बानायो आरो। बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेलागुर सावनाय मोनसे माबाया दं आरो फोरबो बेयाव बयबो रंजा बाजानो खालामो आरो फिथा माबानाय जायो जालायो बिदिनो जोंहा
बिदिनो जोंहा लावखार ओंखामबो जालायो जयै बेबायदिनो जों मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। मागो फोरबोआव बर'फोरा गाहायै फिथा महरै उम लावदुम लावदुम फिथाखौथ' संनाय जायाना मागोआव माने गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो बेबायदिनो
खायसे खायसे जायगायाव
औ, खायसे खायसे औ। औ। फिथाफोराव दङ गाहायै उम लारु जायखौ थावजों एवनाय जायो। बेखौ माइब्रा माइजोंनो एवनाय जायो माइब्रा माइनिफ्रायनो बनायनाय जायो ना बे अनखौ? ओ बेखौ देग्लिनानै अन खालामनानै माइब्रा माइखौ अ। अन खालामनायनि उनावहाय दै होनानै नानानै फिसा फिसा एबा गुबुन गुबुन महर होनानैबो एवनाय जा जायो औ लारु बे औ गाव गावनि सायाव जाहैबाय। बेनि सिङाव सोरबा नारेंखलर होनानैबो एवो सोरबा गुबुन गुबुन गोदै बुस्थुफोर होनानै
औ।
बेनि उनाव उम मोननो हायो एन्थाब फिथा। एनथाब फिथाया जाहै बाय एन्थाब फिथायाबो माइब्रायानो नाथाय बियो मेचिनाव सौनाय। मिसिनाव सौनाय अना जायाना एन्थाब
औ बेनिखायनो बेखौ जोंनि बर'फोरा उवाल गाहेनजोंनो देनानै खालामनाय जायोमोन आ रो। बेवहाय सिबिंजोंबो बानायो सिबिं सिबिंखौ एवनानै देनानै गुर मेथाइ लगायनानै बेवहाय होयो। आरो खायसे खायसेया जोंनि नारेंखलनि नारेंखलनिफ्राय सुखिनानै बेखौ माने सुखिनानै बेखौ एवनानै बिजोंबो
उम बिनि उनाव मोननो हाबावो नारेंखल फिथा नारें अ फिथाखौथ' गाहाय नारेंखलजोंनो बनायनाय जायो।
औ
नारेंखलखौ हाननानै बिनिफ्राय नारेंखलखौ दाननानै आरो दानखांनायनि उनाव बिनि बै खथा जे नारेंखल खथा होनो जे जे बेखौ दानखयालासिनो बेखौ उननाय जायो ना नारें लखौ गिस गिस उन्नानै लानाय जायो बिनिफ्राय बिखौ एवफ्रामो ओमफ्रामो एवफ्रामनानै लादु खालामनानै बे नारेंखल लादुखौ बानायनाय जायो आरो
औ
मागोआव आरो जोंहा मोनसे नेमखौ नुनो मोनबावो जे बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने मागोआव मागोनि सानसे सिगां माने दमाहि खालि जोंहा आवा खुन्दुंजों न'खौ सोरगिदिं माने बेंथेनानै लायो आरो सोंथेयो माने
बेयावबो जोंहा माखासे
जोंहा माखासे सुबुं फोथायनायफोरा हाबनानै दं आरो मागोनि गिबि सानखालि मागोनि दमाहि खालि
मागो दमिखालिबो जोंहा बर'फोरा बेबायदिनो माइ खौ माइरंखौ माने खालाय सिरा होननानै बुङो आरो बिदि एवनानै सबाइ सिबिं एवनानै माने मोसौनियाव खोमसि खोमसि टाइम समावनो माने सारो आरो बेनि उनाव जोंनि आइजोफोरा
जोफोरा
बा ख्रिखौ गोबोरखिजों माने लिरख'नो आरो बेंथेना लायो बेबायदि सावगारिया जोंनि मागो फोरबोआव नुजानो मोनो आरो
औ बे बाख्रि लिरख'नायनि गेजेरजों रेन्स ओम बर'फोरनि सुबुंफोर फोथायनायनि सावगारिखौबो मोननो हायो।
औ मोननो हायो
मागोआव माने बाख्रिखौ बेबायदि गोबोरखिजों लिरख'ननानै दोनो ब्ला बाख्रिनि लोख खिया खारा होननानै बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय दं आरो। ओ बेनि उनाव बे खान्थिनि उनाव आरो मोनसे मोननो हाबावो ओम जेनेबा बिफांफोराव बै माइहुं खौ माइहुंनिफ्राय मोननाय जिगाब खौ जिगाबखौ मिरायनानै माने बिफांखौ खाथुमना दोनो आरो
औ बिफांफोरखौ खायो बिदिनो बर' फोरनि न'खरावथ' सोरगिदिंनो माने जाग्रा फां बिफांफोर गय खान्थाल फाथै बागान बेफोर थाखायो नालाय थाइजौ बेफोराव माने खाना दोनोमोन आरो जिगाब माइहुंजों माइहुंनि बे माबाजों जिगाबजों
बेनि उनाव मागोनि गाहाय मोनसे बर'फोरनि लोंग्रा बुस्थुआनो जादों जुमाय। औ जायखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो लोंबोगासिनो दं आरो बियो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेराव मोनसे जाग्रा औ बा लोंग्रा आदारबो औ बर'फोरनि फोरबो होमब्लाथ' बेफोर बर'नि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोर थाखायो आरो बर'फोरनि फोरबोफोरा बेफोरनि अनगायै माने जाफुङानो एबा आब
औ औ आबुं नङा होनो बिदि बिदि जाहैआनो आरो
जाहैयानो आरो ओ बेनि उनाव मागो फोरबोआव मानसिफोरा बर'फोरनि न'खराव गामि गामि गावजों गाव ओरै थांलाय ओरै थांलाय हरै नखर हरै नखर थांलायनानै
फिथा जालायो औ
लोंलायो बेबायनो रंजा बाजा खालाम
औ बेयावबो रंजा बाजा सोलियो आरो
औ गावजों गाव दुखु दाहाफोरखौ बावगारलायो
ओम
बेनिफ्राय गावजों गाव मान होलायो बे बादिनो बर फोरनि गेजेराव मागो फोर्बोनि गेजेरजों अनलायनायफोरनि सावगारिफोरखौ नुनो मोनो आरो औ
फोर्बो होनोब्लाथ जोंनि बर माबा फोर्बो होनोब्लाथ गासैबो जेराव सुबुंफ्रा बयबो रंजा बाजा खालामो बेफोरनो जोंनि मोनसे बेफोरनो फोर्बोफोरनि गेजेराव जोंनि बे मागो फोर्बोआबो गोलैनाय आरो बेखौ जोङो इयुनावबो मोजाङै लाखिलांबाय थानो थाखाय
थाखाय
खामानि मावनो थाखाय नाजानांगौ आरो
औ जायफोरा बरफोरनिखौ सिनायथि होयो गुबुन गुबुन हारिफोरनि सिगांआव औ बेफोर फोर्बोफोरनि गेजेरजोंनो बरफोरनि सिनायथिया नुजासारना थायो आरो जोंनि उनफोरनि गेजेराव जोंनि हारिनि सिनायथिखौ माने रिफिखांहोनो हायो आरो औ आरो बिदिनो जों लोगोसे जोंनि हारिनि खौसेथिखौबो नुजाहोयो जायनि गेजेरजों औ थ गासै हारि जलोगो नांनानैसो मोनसे फोर्बो खुंजायो नालाय हारि गामि समाज नायनानैसो मोनसे फोर्बो खुंजायो नालाय बेनिखायनो जोंनि खौसे थिखोबो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनायनि मोन से राहा लामा आरो बेफोरबायदि फोर्बोखौ फालि
औ मागो होनोब्लाथ जों ओरैनो बयबो माने रंजाखांनाय मोनो आरो जेराव उम मागो फोरबोआव मोनसे जोंनि रंजानाय बेबायदिनो लावखार ओंखाम जालायनायफोराबो सोलियो आरो
औ आरो मोनसे बेलागुर उ बेलागुर सावनायाथ' मोनसे बर'फोरनि मागोनि मोनसे ओ गिदिर
नुथाय आरो बियो औ बेयाव माखासे गोबां जोंनि फोथायनायफोरा हाब नानै दंजोबो आरो
औ फोथायनायफोरनि गेजेरजोंनो माखासे सुबुं फोथायनायफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरा थांनानै थाबोदों औ बै समाव थांनानै थाबोदोंमोन होननानै जों माने बुंनो हायो आरो औ।
उम
दे अब्ला दिनैनि बे मा सावरायनायखौ इसेआवनो दोन्थ'नोसै नामा। औ दे जागोन।